औ। खोनादोंना नोंथां औ खोनादों आं।
अ नोंथांनि कल हरनायनि जाहोना?
औ आङो नोंथांजों बर'नि हाबानि बागै एसे सुंद'यै रायलायनो होनना हरदोंमोन नोंथां सम होनो हागोनना नोंथाङा आंनो?
औ नोंथां हागोन दे। सावरायजागोन नोंथां।
जोंना बर'नि हाबा होनबाथ' बर'फोरनि जुलिखौनो
बुंजायो नोंथां औ। बुजियो।
जोंना सिगांनिफ्रायनो ओ जुलि होननानै बुङोब्ला ओ सुबुं माहारिया ओ मोनसे थारनांगो मोनसे ओ बिदि हमनानै लाबोनाय मोनसे खान्थि मिथिंगानि एबा ओ जोंनि हारिनि ल' नङा बियो ओ सुबुं समाजनिनो मोनसे खान्थि। बेखौनो ओ औ बेखौ बेखौनो जोंना ओ जुलिहोनो बिदि ब्ला नोंथाङा ओ जुलिनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथाङा?
हागोन नोंथां। जुलि जाय जुलिया माने मो जों गोरोबज्लायनानै जानाय बियो
औ नंगौ नोंथां।
सेंग्रा आरो सिख्लाजों जानाय जुलि आरो
औ
बिदिनो जोंना ओ जुलिया ने गोबां रोखोमनि दं नों थां जेरै जोंनिया ओ दोनखारलायनाय दङ दोनखारलायनायाबो जुलियानो होननानै बुंजायो माने सासे ओ सेंग्रा आरो सिख्लाजों माने गोसो थोलायोबा ओ बिथांमोननि मोननैनि बो ओ नखरनि फारसे ओ बेरेखा थायोब्ला ओ सानैजों दान खारलांनाय बेखौबो जोङो ओ जुलियानो बुंजायो बेबो जुलियानो जाहैखायो नालाय उनाव बिदिनो जोंना बिदिनो जोंना दङ ओ खारसननाय हाबा दङ
औ
माने सेंग्रानि न'खराव लांथ'वाब्लाबो माने गाव हारसिंनो थांनानै थाहैनाय बेखौ खारसननाय हाबा बुङो जोङो ओ बिदिनो दङ जोंना गोरजिया हाबा
औ
गोरजिया हाबा बुंनानै होननानै बुङोब्ला जोंना माने सिख्ला मोननि न'खरा जोबोर धोहोनि ओमफाय ओ सेंग्रा सेंग्राया माने रावबो गैया बेबायदिखौ जोंना ओ सिख्लानि न'खराव ओ बै सेंग्राखौ सिख्लानि थाखाय लाखिनाय जायो बेबायदिखौ जोंना गोज्रिया हाबा होननानै ओ गोदो गोदायनिफ्राय जोंना माने फोथायो आरो जों बर'नि ओ बिजाबफोरावबो लिरनाय दं आरो जोंनि बर'नि माखासे ओ गेदेर गोलाव लिरगिरिफोरा लिरनानै गालांनाय ओ बेयावबो जोङो मोननो थाङो आरो जोङो जोङो ओ गुबैयै उम बर' हाबा बे हाबाया जोंना
औ
गोदोनि ओ बिथिंनिखौ नायोब्ला ओ गोदोनियानो ओ माने साबसिनमोन आरो
औ नंगौ नोंथां
जोंना साबसिन होननानै बुङोब्ला ओरैबायदि माने ओ सासे ओ सेंग्रानो माने खैना बा हिनजाव गोदान ओ बा नांगौ जायोब्ला जोंना बै सिख्लानिस सिख्लानि न'खरसिम ओ थांनानै ओ जोंनि ओ बर' समाजनि नेमखान्थि बायदि जोङो सिख्लानि न'खराव थांनानै जा जा नेमखान्थिफोर थायो बै नेमखान्थिनि जोहै जोङो खान्थिखौ फालिनानै माने सिख्लाखौ लाबोनाय जायोमोन आरो आरो बे सिख्ला खौ लाबोनो थाखाय जोंना ओ सानै ओ जोंना बैराथिनिबो गोनांथि जायोमोन।
औ नंगौ
बैराथिफोरा सानैबो ओ खैनाजों लोगोसे खैनानि ओ खानाय खाननाय बा खैनानि न'खराव ओ गय राननाय बैफोर माखासे ओ खामानिफोरखौ ओ बे बैराथि सानैयानो मावफुङोमोन आरो हौवानि न'खराव लाबोनानै जोंना ग्रोम ग्रोमै हाबा होयोमोन आरो सेंग्रानि न'खराव जोंनिया दानि बेबायदि माखासे माने जोंगा मागा माखासे लाइथिं बेफोरबायदिया गैयामोन गोदोनिया गावनि गामिनि सेंग्रा बा सिख्लाफोरानो लोगो नांनानै बालायनायनाय ओ थालिर बिफांनि ओ सायनासालि थालिर बिलाइजों बानायनाय बे खुन्थियाया थालिर दंफांनिमोन ओ आरो बेयाव माखासे जोंनि ओ जाय खौ जोङो ओ बाथ'रि खागज होननानै बुङो लेखा बिलाइ बे लेखा बिलाइखौनो खेम सिजों माने दिजाइननि हानानै बेखौ जोंना सायनासालियाव आलायनानै दोनोमोन बेखौनो जोबोर समायना नुयोमोन आरो जोंना बै हाबा दिनखालि ओ गामिनि आबै आबौमोना माखासे ओ मोजां मोजां हाबा मेथाइ रोजाबनानै ओ बरनि न'खराव गोग्गोम खालामोमोन आरो नाथाय ओ गोदोनि जों दानिखौ रिजायनानै नायोब्ला नोंथां दानियानो आलादा। हा माने दानिया जोङो मोनसे हाबा जोङो सालायनो गोनांब्ला जोंनो खमैबो ओ जि लाख बा जिबा लाख रांनि गोनांथि जायो। नाथाय माखासे जोंनि बर' सुबुंफोरा बेफोरबायदि नाङा फाङा हाबायावनो रांखौ गारनायनि थाखाय माने हाबानि उनाव गुबुन जायगायावसो जोङो गोबांखौनो ओ खामानि मावनो थांनो गोनां जानायखौ नुनो मोनो ओंखायनो आंनि बादिब्ला नोंथां जोंनि गोदोनि ओ नेमखान्थिजों बा आबै आबौनि माखासे नेमखान्थिजों खुंनाय हाबायानो साबसिन। दानि जोंनि ओ माखासे बर' सुबुंफोरनि हाबाया जोंनि माखासे सुबुंफोरनि ओ खहाबो लाबोनायजों लोगोसे ओ रां खावरिनि बिथिङावबो ओ न'खरखौ लोरबां खालामलाङो आरो नोंथां‌।
नंगौ नोंथां।
नोंथांनि बादिब्ला ओ जोंङो ओ दानि बर'नि हाबाया माबायदियै जौगाबोबाय थादों ओ बिनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां जोंना ओ दानि मुगायावथ' जुलि जानाय नेमखान्थियाबो गोदोनिख्रुइ गोबां सोलायबोनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों। मानोना जोङो गोदो जोङो ओम अब मा गामियाव अबावबा मोनसे जुलि एबा हाबा जायोमोनब्ला सोरनिबा न'खराव जोङो अब्ला थांनानै बे न'खराव जोङो बायदिसिना खामानि मावहैयो जेरै जोङो गोदोनि हाबायाव जोङो ओ ओंखाम ओंखाम जानायफोराबो जोङो दानि बायदि अवान टाइम दिस बायदिखौ जोङो बाहायनायखौ बारा नुनो मोनामोन जोङो गोदो
नोंगौ नोंथां।
थालिर दं फांनि दनायावनो जोङो ओंखामखौ जाबोनायखौ नुनो मोनदों आरो जोंबो जाबोनो मोनदों। नाथाय दाना ओ बेफोरबायदि ओ थालिर दंफांनि दना बा बिदिनो बेफोरो बारा जोंनियाव सोलिनायखौ नुनो मोनला दानियाथ' ओ बांसिन गोबां सुबुङानो ओ रांखावरिनिबो आंखाल गैया जालांबाय नालाय बेनिखायनो गासैखोबो गादसैखौबो जोंना बाजारावनो मोनो। बेनिखायनो जोङो गासैखौबो बायना लाबो नङाब्ला जोंना समाबो ओ बिदिनो होआ थोस्लाबा जायो बेनि थाखायनो जोङो ओ गासै बुस्थुखोनो बायना लाबोनानै जोंना दाना हाबाखौ खुंफैनाय जायो आरो नोंथां आरो
नोंगौ नोंथां।
आरो जोंना उम गोदो जेनेबा जोङो थालिर बिफांनि दनायावनो ओंखामखौ जाबोनाय बेवहाय जोंहारा जेबो ओ केमिकेल बायदिसिनाखौ जोङो ओ मोनजाफायामोन नाथाय जोंना दाना ओ बाजारफोरनिफ्राय बायना लाबाय दिसफोराव माबेबा मोनसे केमिकेलखौ होनानै जोंना बानायनाय जायो बेनि थाखायनो जोङो बेफोरखौबो मोनज मोनजाफानानै जोंनि देहायाबो गासि खहा जानाय खौ नुनो मोननाय लोगोसे जे जोंना दाना हाबायाव हाबायाव गोबां गिदिर गिदिर दामग्रा देग्रा बायदिसिना नङाबा जोंना जाफुंनायखौ जों नुनो मोना। बे-बेजों लो बे-बे ओ जोंना दाना हाबायाव गोबां दामग्रा देबग्रा बाहायो नालाय जोंना ओ न'खाथि एबा खाथि गामिनिफोराबो गोबां ओ खस्थ' मोनो आरो बेज औ उसुबिदा जायो आरो बेजों लोगोसे जोंना ओ बमा बायदिसिना बेरफ्रुहैयो। बेजों लोगोसे बे-बेनिफ्राय जोंना गाज्रि गेस बायदिसिना ओंखारनानै जोंना ओ आबहावाखौ गाज्रि
बारहावाया गुबुंले जायो लोगोसे सोदोब जायखौ जोङो सोदोब गुबुंनाय बुङो।
औ नंगौ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय नोंथां ओ नोंथांजों रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथां।
औ नोंथां औ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय नोंथां।